हेलौ अ मा खालामदों बंफाया
दङ आं ओरैनो जिरायनानै
ओहोम होमबा जोङो दायो मा होनो सागु बोथोरनि एसे सावरायलायनो हागोन नामा फंबाय
औ हागोन हागोन मानो हाया जानो ओम हागोन मानो हाय जानो
ओ होमबा जों दानो माने जों बे बैसागु बोथोराव जेनेबा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हारिमु बा एंगार जायै मोन से मा होनो एखौ फोरबो जाहैबाय नालाय ओम हारिम ओ गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय जोंनि बैसागु सोलिनाया बेसेबां माने फाराग गाव दङ फंबाया खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन मानो हाया जानो दा जोंहा फारागखौ बुंनाय लोगोसे बुंनायनि सिगां जोंहा बैसागुआ मा बेखौ मिथिग्रोनाया एसे मोजांसिन आं सानो जे दा बैसागु होनोबाथ जोंना बैसागु होनोब्लाथ जोंना गासि बो बर माहारिनिनो मोनसे एंगारनो हायि मोन से हारिमु होनजायो जायजों सिनाय जानायबा मोनथिजानाय बेयाव जोंहा बैसागुआव जों गोबां जोंनि बरनि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय माखासे गोबां बर हारिनि सिनायथि जायनि जाहोनाव जोंखौ बर होननानै मिथियो बेफोराव गासिबो बेरखाङो। जेरै गाननाय जोमनाय, जानाय, लोंनाय, खाम, सिफुं, जथा, मेथाइ खननाय, मोसानाय बायदि आरिया बेरखाङो जायनि जाउ जोंखौ बर होन्नानै मोनथियो। जायनि जाउनाव जों बर होन्नानै मिथियो। बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय दासिमबो फालिबोगासिनो दङ जेब्लासिम बर सुबुं माहारिया बुहुमाव थांनानै थाबाय थागोन अब्लासिम बेखौ जों फालिबायानो थागोन आरो बेखौ फालिनाया जोंनि बर गासैबो बर सुबुं माहारिनिनो दायथ जायनि जाउनाव बे मोनसे बरनि हारिनि मोनसे सिनायथि जायखौ जों एंगार हायो जायखौ जों फालियो जायखौ जों सिबियो जायखौजों मानियो दा खौ जों बुंङो बा जों गिबियै नो जोंङो बैसागु होननानै बुङोबा जोङो बैसागुखौ जों मोननै बाहागोआव राननानै जोङो बुंनो हायो जे जोङो गिबियाव जोङो जिब जुनारनि बैसागु आरो नेक्स्ट आव जोंहा फैयो मोसौ मैसोनि जेबा जिब जुनारनि नि बैसागु आरो नेक्स्टआव मानसिनि बैसागु जेरै जोङो गिबि गिबि बैसागु एबा गिबि बैसागुनि गिबि दानखालि जोङो एबा गिबियै ना बैसागुनि सेथि दानखालि जोङो मोसौखौ मोसौफोरनि बैसागु होननानै जों फालिनाय जायो जेरै जों मोसौफोरखौ थुखैस्रां लोबस्रां माखासे जोंनि बरनि नेम खान्थिफोर बाहायनानै जेरै जों फान्थाव थायखा लाव। बायदि आरिनि माला सु सुनानै माला गानैहोयो आरो देबसिनि हांगार सारायनि हांगार बेफोरखौ जोङो थावफोरजों मिक्स खालामनानै जों मोसौखौ फोथा फुननाय जायो आरो बे फोथाखौ जोङो मोसौफोरनो गस्ला गानहोनाय एबा बोथोरनि। फालिनाय बेफोरखौ जोङो मानियो आरो बे जों रायदेंग। रायदें गांग्रिख खब बायदि आरोजो मोसौखौ बुयो मोसौखौ बा बुनानै एबा जा। माबानानै जारिनाय बायदि खालामो। जायनि बेखौ जोङो फोथायनाया बेनोदि जोङो बिदिनखालि बैसागु जोङो मोसौखौ लावथिजों एबा। बुनो मोना बेखौबो जोङो। फालिनानै जोङो बेखौ जों मानिनानै। फोथायनानै जों बेखौ बाहायनाय जायो आरो बेनि उनाव फैयो जों फैयो जोंहा बैसागु मानसिनि बैसागु बैसागु बे मानसिनि बैसागुखौ जोङो रंजायो बाजायो ओ उन्दैफ्रा गिदिरखौ खुलुमो आरो गिदिरफ्रा उन्दैनो उन्दैफोरखौ मान होयो सिबियो दा बिदिनो उम बिदिनो जोंहा बैसागु बोथोराव जोंना ज ज जायो ज ज नखर नखर जौ बायदियारि जोंङो जौआबो जोंहा बर हारि जोंनि मोनसे नेरसोनथि जायखौ जोङो माइ बुङो माइब्रानि जौ बेखौ जोङो बैसागु बोथोराव जोंहा बेखौ जोंहा नेम हिसाबै जोङो फालिनाय हिसाबै जों एसे एनै लोंनाय एसे एनै माबानाय बेखौ जोङो बुंनो हायो बे जोंनि बरनि हारिनि मोनसे सिनायथि बेजों लोगोसे बेबो जोंखौ बर होननानै सिनायनो हायो बेनि उनाव जोङो ज ज खाम सिफुं जथा गामसा आरनाय गानै गाननानै लानानै इफोरखौ जोङो गामि गामि नखरफ्रोमबो जोङो मोसायो मुसुरो रंजा रंजायो बाजायो दा बेफोरनो दा जों फारागथिखौ जों बुंनो थाङोबा बेफोरनि फारागफोरखौ जों नुहुरनो मोनोदि गोदोनि दिनाव जोङो गोबां गोलाव गोलाव सम बैसागु बोथोरखौ जोङो माब फालिनायखौ नुहुरनो मोनोमोन जायनि नाव दान मोनसे गाहाम दान मोननै गाहाम बैसागुखौ जों फालियोमोन बेफोर बेफोर टाइमाव जों औ बेफोर टाइमाव जोंहाबो माने बेफोर टाइमनि बेफोरनि जोंहा ओंखारखानायखौ जेरै गाननाय गामसा गाननाय दखना आरनाइ बेफोर जोमग्रा खोफौ फुल खोफौ बिबार बेफोरा जोंहा गोदोनिफ्रायनो दंबाय था आरो दानाय देनायाव लु नानै जोंहा जेरै खाम सिफुं ज खथा बायदियारिया जोंहा गोदोनिफ्रायनो दंखायो दाबो दाबो दाबो दंखायो फारागथिखौ बुंनो थाङोबा जोंहा बेखिनिखौल फारागथिखौ नुनो मोनोदि जोङो गोदोनि दिनाव गोबाव सम फालियोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो खादै फालिनाय जायो बेखौ जों सानसे साननै एबा जोङो फालिनानै जोङो बैसागु बेफोरखौ फोजोबनाय जायो गोदोनि बायदि दान मोनसे दान मोननै गाहाम फालिनाय जाला मानिथाखाय फालिनाय जाला होनबा दा आथिखाल मुगाया दा गानायनि मुगा रावबो रावनिबो खिथि उनाव थानायनि मुगा नङा जाय बेयावनोथ जोङो मुगाजों लोगोसे मुगाजों लोगोसे खारफानानै जों जोंनि माखासे इयुन लाइफखौ नाहरनांगौ जायो इयुन लाइफ जों नाहरनानै जोङो बिगियानारि मुगाजों जों खारफानांगौ जायो बेफोरखौ नाहरनानै जोङो खम समनि गेजेराव जोङो जायै लोङै फोजोब रंजायो जोङो फोजोबनो नाजायो आरो जों फोजोबो बेफोर जाहैबाय जोंनि आथिखालनि मुगाजों गोरोबफानानै जों बेखौ फालिनाय होमबाबो जोङो फालिनायखौ गाराखै होमबाबो जोङो सानसेबाबो साननैबाबो जोङो खम समनि गेजेरजोंबाबो जोङो औ गारनायबो नङा जोङो। जोङो खम समनि गेजेरजों जोङो फालिनानै जोङो फालि हरो आरो जोङो बैसागु बोथोरखौ दा बेखिनियानो। दा आबआ नोंसि थिंङै नोंसिनि एरियाथिं एबा नोंसिनि जायगाथिं माबायदि माबायदि फालियो माबायदि माबायदि जायो एसे एनै फोरमायनो हागोन नामा आब'आ?
औ जों एरियाथिंथ एथबां माबा नङा जों बैसागु फोरबो बैसागु फोरबो होनबाथ इदिनोसै मोसौ थुखैनायनिफ्राय लानानै जोंनाबो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि माने थेवबाबो गोदोनि देलायनायनिख्रुइ एसे दानि देलायनाया जुदा जाबाय आरो माने बांसिन हाथायाव मोननाय बेसाद मुवा बेसादजोंल बांसिन देलायसै। ओमफाय‌ गाननाय जोमनाय गासिबो गाननाय जोमनायाबो नआव दानाय नआव जोंना बाबानाय दानाय आगर आखाइ एरै एरनाय नंला आरो माने गुबुन दानाय गुबुन बायनाय गुबुननि महर होनायनि गोजासै आरो गाननाय जोमनाय दखनानिफाय आरनाइनिफाय गामसानिफाय‌ आरो खाम सिफुंफोरखौबोथ आजि खालि दानलानो बानायनाय बानाय सब बायनानायखौ आरो बायखानाय रेडिमेदखौ बायखानाय गोजा जाजोब्बाय। ओमफाय देलायनाय बे खानाय खफा बिबार बायदिफोराबोथ सिगांहाय ओरैनो मेइन माने फुल खफ फुल बिबारफोरखौनो थुयोमोन ना रंगिना संगिना बिबारफोरजों देलायोमोन । बेफोरबायदिया गैला आरो।
उम
बांसिन देलायनायजों बेफोरखौ गावनि महरखौ साजायसै आरो सिगांनि मानसिफ्राथ बेफोरबायदि देलायनायफोराव बायदिसिना ओ मेक। काफ बायदिसिना लायामोनथ‌ बैसागुआव बाहो सिम्पोलैनो मोस जां नुयोमोन आरो। ओमफाय। दानियाथ गोबां। माने थाखा फैसा खालामनानै। लेखा बायदिसिना गावनि महरखौनो माने सोलायस दायो सोलायस्लानाय बायदि नुयो आरो। बैसागुआ जेरै बो सोरोव खेबसेल फैयो महर। सोलायबोयो बेफोरबायदि माने। थांबाय आरो खोथाया बेफोरबायदि। फैबाय आरो।
दा बेफोरखौ जोङो फारागथि हिसाबै बुंनो हायो आरोखि औ।
सिगांनि समाव माने। समायनासिन मोन आरो। सिगांनिया ओमफ्राय दानिया। हाजार इफोरबायदि देलायबाबो। समाया आरो देलायनो। जों गाननाय- जोमनायजों माने जों बर'आ! रावबो बेफोरबायदि आगर आखायफोरखौबो। रोंला दाला समायला आखाइजों एरनाया एसे। आलादा जायो आरो मिसिङाव एरनाय आगर आखाइबा एसेबाबो आलादा जायो ना।
औ नफोराव। रोखा रोखा सिनायनाय जोङो।
हास्लायो। आरो मेसिनाव दानायफ्रा हाइ। होख्ला माने। समायनाय नुबाबो। समायै बायदि जाहैयो माने अबावबा आगरफ्रानो खाना खुजा बेफोरबायादि जायो आमफ्राय आखाइ जों एरनाया जेरै नायजोर नायजोर एरनाय नोङो गावनि गननि गावनि आखाइजोंनो साबसिनमोन आरो
औ औ नंगौ नंगौ
दानि दुगावथ' बैसाग सिगांनि जुगाव जानो हागौमोन गोदो बैसागु फैसिगोन गाननाय जोमनायखौ दाना लाखानोसै बुथुमनानै लाखानोसै गामसा आरनाइ दखना बेबायदि सम दंमोन सिगांनि समाव ओमफाय दानि समावथ' बैसागु फैसिगोन बेफोरखौ दानांगौ बेफोरखौ जगार खालामनांगौ बेफोरखौथ' गैला नै हाथाय फैसिगोन गाबोन समफोरनो बैसागु फैनोसैबासो बायनोसै लानोसै जोमनोसै बेफोरबायदि
औ औ नंगौ नंगौ दा आब'आ बुंलांनाय खोथाफोरखौ जोङो बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ जों फारागथि हिसाबै बुंनो हायो आरोखि रोखा रोखायै ब गोदोनि बैसागुआ माबाय दानि बैसाग बैसागुआ माबायदि फारागथि हिसाबै जों रोखा फागथि हिसाबै जों रोखा रोखाफोर जायो आरो
औ आरो बैसागुफोरखौ फालियोबा आरो बहुत खम फालिसै आरो माने सा माने थेनेन एफोरनि जेनेबा जिब जुनारनि फुजा थां माबा फोरबो थांखांनानै बैसागु फोर आरो मानसिनि फोरबोनिफ्राय खोब फालियो तिन थारिख सारि थारिख बिसिंफोरबो फालिबावसै तिन थारिखआनो लास्ट होनजायो आरो । जोंनिफ्राय बैसागु फालिनायखौ
मुगाजों औ मुगाजों लोगोसे खारफानांगौबो जायो माखासे थाइम माखासे थाइम आरो इयुन बेखौ नायनानै जोंहा समफोरखौ एसे माबानांगौ जायो आजिखालि मुगायाव दानि मुगाखौथ' बयबो मिथिखायो दावगानायनि मुगा
ओं सिगांनि समफ्राव बैफोर गामि बैफोर गामि बैनि गामिया बैहाय बैनि गामिया बैहाय थांनानै मोसाहैनाय रंजाहैनाय दंमोन ओमफ्राय दानिया एसे सोलायबाय फैनानै बिनि गामिनिया बियाव हाबफै हाबनो मोनै बिनि गामिनिया बेयाव हाबनो मोनै बेफोरबायदि थासारिसो जालां-
नंगौ नंगौ
बैसागु होनबाथ जोंनि गोसो गोसोआ गोरबोआबो हाय माने उसिफावोना खुसिजों थेवबाबो माने मायबाबो बेफोरबायदि रंजानाया खम जानायनि थाखाय मानोबा आद्रा थानाय आद्रा दंबावो बेफोरबायदि मोनो आरो
औ नंगौ दा बेखिनिखौ दा बेखिनि बुंनायखौ आंहाबो नखर फारागथि हिसाबै रोखा बुंनो हायो फारागथियाव जों दोननो हायो बे गोदोनि ओमफ्रायानो दासिमाव मा माबायदि नो दा बेखि बेखिनियानोसै आब गोजोननाय थाबाय आबनिसिम बेखिनि खोथाखौ फोरमायनानै होनो आरो देम दे होनबा ना आब